हेलौ
औ खोनादों। नंगौ माने नोंथांजों आङो आबहावानि सोमोन्दै ओ राय्लायनो सानदोंमोन नोंथाङा मिथिहौना?
औ मिथिगौ।
नंगौ माने ओ आबहावा होनोब्लाथ' जोङो जोंनि बिफां लाइफां एबा जोंनि सोरगिदिं थानाय थासारिखौनो होननाय जायो नङा होमबा?
नंगौ थारैनो।
थारमाने ओ आबहावाया थ' जोंना माने गोदो ओ मोजांसिन होननानै आं सानो माने ओ आथिखालाव एसे गाज्रि जाबोदों होननानै आं माने सानो आरो नोंथाङा बेनि बागै माबा बुंनो सानगोन नामा?
औ नों बुंनाया थारैनो। आबहावा होननानै बुङोब्ला नोंथाङाबो इसे आगोलाव बुंखाबाय। जेरै जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां जिउ गोनां आरो जिउ गोैयै बेखौनो बुंनाय जायो आरो दे। नोंथाङा सिगां मानि गोदो समफोरावहाय जोंनि आबहावा मोजांमोन बेखौ थारैनो नोंथाङा बुंदों आरो आथिखालावहाय मानिे गाज्रिसिन जालांबाय नङा होनबा?
नंगौ।
बे बिथिंखौ नोजोर होनानै नायोब्ला जों थारैनो आथिखालाव सोलायनायखौ नुनो मोनमारो मानो होन बा आथिखाल मुगायाव जे जोंनि आबहावाया गोग्गयै थानांगौमोन माखासे बिफां लाइफांफोरा मोजां रोखोमै थायोमोन बेखौबो दानस्रांबाय बेयावबो जोंनि मोजां मोनसे गोग्गो आबावा आरो अक्सिजेन मोननांगौआ खमिलांबाय होननानै आंबो सानो ओमफ्राय लोगो से ओ जायखौ जोङो बै समफ्रावहाय गारि मथरनि अनजिमाया बारा गैबाङामोन माने बेफोरनि जे बांनाय जोंबो माखासे आबहावाया गेब्रेङो नङा होनब्ला? आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलफोरावहाय एसेबां गिदिर कारखाना माबा कल खारखानाफोर गैया थेवब्लाबो जोंनि ओनसोलावहाय जे आबहावानि गेब्रेनाय। बियो ओरैबायदि गामि ओनसोलावबो बांनो हमबाय मानो होनबा गारि मथरनि अनजिमा बिदुंआ बांखाबायानो आरो लोगोसे बिफां लाइसिनानो थ स्रांनायाथ जोबोरैनो बिनि माने मोनसे मा होननांगौ मानि जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय जे हुदा जालांबाय माने जोबस्रांलांबाय जेबो गैलि आरो आबहावायावहाय जि थानांगौ जिब जुनाद बिफां लाइफां दाउसिन दाउला बेफोर खमिलांबाय बिनि थाखाय जोंनि जे आफ हवा गोग्गो मोनसे बा हाग्रामा एबा हाग्राफोर थानांगौमोन बेयो माने गोख्रैनो खमायलांनो हमबाय सुबुं सान खो बांनाय लोगो लोगो मानसिफोराहाय थानाय जानायनि थाखाय बैफोर माखासे जे हाग्राफोरखौ दानस्रांनानै जायगा लानो हम हम्बाइ आ रो लोगोसे हान्था मेला थाखाय बै जेबायदि गारि मथर बांदों माने बे बांनायनि थाखायबो बिसोर सुबुंफोरा जेनेबा साना एफा माने ओ ओरैनोथ पेट्रलनियाथ गुबुं खाय माने आथिखालावहाय बे बेटारि माखासे बेटारि गारि ट ट रिक्सा सालायनाय नुनो मोनो नाथां बेब मोजां जादों ओमफाय नाथायबा बै माखासेफोरनि थाखाय गिब्रेंनाय जायो आरो लोगोसे ओ बुंनो थाङोब्ला आं सानो जे माने आथिखालाव बे बिफां लाइफां दानफायनाय आरो बां बांसिन हाग्रामाओनसोलखौहाय सिफायनायनि थाखाय माने आव बांसिन गेबरोंदों होननानै सानो नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो
नंगौ नोंथां मोने जा बुंदों बे फोरा थारैनो माने थार आरो बेफोरानो ओ गुबै जाहोन आबहावा जोंनि आबहावाया गेबें एबा गाज्रि जानायनि थार माने ओ बेफोरानो आरो जेरै माने आ लामाफोरखौ ओ मोजां ओ साबसिन बानायनो थाखाय जा जा जाबादि बिफां लाइफां दानगासिनो बेफोरानो माने गुबै जाहोन होननानै आं सानो आरो जेरैबायदि ओ लामाफोरखौ साबसिन बानायनो ओ नाजागासिनो थ माने बेयाव गोबां बिफां लाइफां आरो दाउसिन दाउलाफोरनि एसे ओ थानाय जायगाफोरा जिब जुनारनि थानाय जायगाफोरा माने स्रां एबा ओ गैया जागासिनो आ बेनिखायनो बेफोर ओ आबहावा गाज्रिया एसे जाबोगासिनो बेबादि बेनि बेफोर थाखायनो माने ओ नांनाय नांनाय बोथोरा अखा हाया आरो ओ बेबादिनो माने बोथोरा सोलायगासिनो थांगासिनो ओ बेफोरानो जानो हागौ खौ होननानै आं सानो आरो बेनि जाहोनफोरखौ आरोबाव बेबादिनो माने ओ ओ नोथाङाथ मिथि गौ आथिखालाव प्लास्टिक वेस्टा बांगासिनो होननानै बेफोरनि थाखायबो एसे ओ जाहोनगोग्लैयोखोमा आं सानो माने जाबादि आथिखालाव प्लास्टिकनि इउस खालामगासिनो प्लास्टिकखौ जेराव मेलाव सुबुंफोरा गारनानै दोनो आरो थ' बेखौ जुदि एसे फोसाबनो हायोब्ला जोंनि थाखाय आरो जोंनि इयुननि थाखायनो मोजां जागोन खोमा होननानै आं सानो। नंगौ नंगौ नोंथांङा माबा बुंनो सानगोन नामा?
नंगौ नों बुंनाय बाथ्राफोराबो थारैनो नंगौ। जेरैबायदि जोंनि जायगाफ्राव प्लास्टिक गारसोलाबायनाय लामा ओनसोलफोराव जेराव मोनो जोंनि सुबुंफोरा बायदि बेसाद मुवाफोरखौ जायो लोङो आरो बेबो मोनसे आबहावा गेब्रेंनायाव जाहोन सोमजियो आरो लोगोसेयैनो जोंहा ओ नोंथांङा एसे आगोलाव बुंलांदोंमोन ना बे बिफां लाइफांखौथ' दानफायनाया ओरैनोबाबो जोंनि थाबाय आरो लोग लोगोसे आथिखालाव बांसिन सुबुंफोरा गेब्रेंनायखौसो मानि लाबोखायो माने जे आबहावाया बैहाय जोंनियाव गोग्गोयै थागोन माने बेखौ साथ्लाबैयाव बांसिन मानसिफ्रानो दोन दि खालामो आरो जे जेरैहाय आथिखालावहाय जोंहा फाइभ जुन माने। वर्ल्ड इनभाररमेन्ट दे बे सहैबाल' बिफां गायो नाथाय जे बे बोथोर सफैब्ला' खि बिफां गायनांगौ बेखौ सानाब्लानो माने साफ्रोमबोहाय सुबुंफ्रानो मुलुगनि सुबुंफ्रानो जि बिफां गायनायखौहाय खम खालामालासिनो माने गायबाय थायोब्ला जोंनि आबहावाया आं गोग्गैयै थागोन होननानै साननानै लायो आरो लोगोसे जोंहा मोनफ्रोमबो मोनफ्रोमबो स्टेटनि बा मोनफ्रोमबो जिल्लानि फरेस्ट दिडपार्टमेन्टफोराबो बिफां गायनाय हाबाफारिखौ दायो गामि सिं सिं गायनो दोनलाङो एबा लादों बेबायदि मोनसे इनिसियेटिभखौ दा बेबो खोब मोनसे मोजां होननानै सानो आरो लोगोसे बिफां लाइफां दाननायफोरखौ नुयोबा फरेस्ट दिडिपार्टमेन्टआ रैखाथि होयो जिब जुनार बुथार दाननायखौ नुयोबा रैखाथिनो जोबोर मोजां नाथाय साननांगौ बाथ्राया बिसो माने बिफां लाइफां दाननायखौसो बिसोर नुयोबासो जोंखौ रैखाथि होयो नाथाय जों गावनो गाव रैखाथि खालामनानै सुबुंफोरा लानांगौमोन बिसोरखौसो नुनानै गिनानैसो जेन'बा रैखाथियाव माबालाबा थायो होननाय बेबायदि जायो दा जों सुबुं माहारियासो थांनानै थायो एबा जोंनो बेखौहाय जों गासै सुबुंफोरानो सानोब्ला गाहाम मोननानै सानो आरोखि आं माने बेफोरखौ बिफां लाइफां दाननायनिफ्राय गोजानाव थानानै दा ओरैनोथ' फिसा फिसा जाहोनफोर दिन्थिनो हायो मानि ओ आबहावा गेब्रेंनायनि जोंहा माखासे सिगां समावहाय जों मिथिनाय बादिब्लाथ' फरायबोनो मोननाय समफोरावबो जों मोनबोदों आरो मिथिखागौ दासिमबो। गावनाय दिवालिसाव गावाब्ला अब्ला नोंथां? बेदिखौबो मोनसे आबहावा गेब्रेंनाय होननानै जोंङो सानबोदों आरो मिथिबोदों। दा खोथाया जाहैबाय जोंहा दिवाललि समावल' गावा नाङा फाङा माब्लाबा मानैबा फुजानला माने गावलाबायो दा बेफोरबो मोनसे आबहावा गिब्रेंनायाव गो गोग्लैयो जों सुबुंफोरा नांगौ बेनि थाखायबो जोंनि आबहावा गेब्रेंनाया बाङो‌। दा बेबायदि थासारिखौहाय जोंनि सुबुं औ नंगौ थारै नोंथां जोंनि सुबुंफोराहाय आरो माखासे सुबुंफोरा नंगौ मानि ओ आन इडुकेटेद माने माखासे सोलोंथाइ मोनैनि सुबुंफोरनि थाखायबो बेफोर माखासे ओ इनभारमेन्टावहाय माने आबहावायावहाय माने गोहोम खोख्लैनाया जानोबो हमो दा नोंथाङा मा बुंनो सानदों?
नंगौ। नंगौ नोंथां। थारखोनो बुंदों नोंथाङा बुंदों जे माने ओ फाइभ जुनाव फाइभ जुनाव इनभारमेन्ट देयाव बिफां गायनायनि खोथाखौ बुंदों नोंथाङा नंगौ। माने ओ बै सान खालि जों माने ओ बांसिन सुबुङानो माने बिफांखौ गायनानैल' दि दोनो। आरो आथिखालावथ' नोंथाङा मिथिगौ फटल' दिखांनो मोन बानो जाबाय होननानै माने बयबो बिफांखौ लाफ्लायो आरो बेबादिनो बिफांखौ गायनानै दोनो ओ जानला मानला ओन बेनि फ्राय माने बेखौ बोरमाया जालाङो ना मोसौआ जालाङो बेखौ एसेबो नाया आरो माने ओरैनो बै सानखालिल' गायनानै फट दिखांनानै दोननानै नुनायखौ आं बांसिन नुनो मोनदों आरो लामाफोर फ्राव बेबादिनो माने ओ बिथांमोना जेबो जोथोन लायालासे। गायनानै दोनो आरो बे बेखौ मोसौआनो जायो ना बोरमायानो जायो जेबो माने नायफिना आरो बेबादिनो आरो नोंथाङा बुंबावदों जे बम बेरुनाय खोथाफोरखौ नंगौ। ओ देवालियावल' बम बेरु आरो सुबुंफोरा बेबायदिनो गोबां माने हाबा हुखा एबा माबा ओ ओ आनजादाव पास जानाय बेबायदिनो गोबां ओ खामानिफोराव बेरहोयो आरो बिसोर। गावनो गावसोरनि इन्जयनि थाखायनो।
नोंगौ।
बिसोरो माने आबहावानि सोमोन्दै एसेबो साना आरो बेबादिनो माने गुबुंले जागासिनो होननानै जों मिथिनो मोनो आबहावाखौ।
नोंगौ थारैनो।
नोंगौ। नोंसा नोंथांदों रायज्लायनानै औ जोबोर मोजां नांबाय नोंथांजों रायज्लायनानै बेबायदिनो गोबां खोथ खोथा मिथिनो मोनबाय। ओ नोंथांनिसिम आङो
साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो।
ओ। आंबो नोंथांनिसिम साबायखर बाव नायथाबाय मानो होनब्ला नों नोंसिजों रायज्लाय नानै जोबोद गाहाम नांबाय थेवबो सोंफिन लोगो मोनजोबफिनगोन होनब्ला दोनथ'सै नामा नोंथां हा।
जागोन नोंथां। जागोन नोंथां जागोन